औ
औ नोंथां खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथां आसा खालामो नोंथांनि दासान्दि देहाया थिगैनो दं होननानै
दङ नोंथां दङ दङ नोंथांनिखौबो आसा खालामो आङो नोंथांनिबो थिगैनो दङ देहाफ्रा
औ औ दं दं दं नोंथां मोजां गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम आतसा नोंथाङा दा मा खालामबाय दं
आङो दायो जा मोनानि जानायखौ जानानै ओरैनो दायो जिरायनानै दङ नोंथां
औ औ औ औ दा नोंथाङा माजो जाखो जेनेबा ओंख्रिफोरा
जानाया बेनो दालि जाबाय आरो आलु जोगोनार बेनो मा आरो नोंथां आरो नोंथां दालाय मा खालामगासिनो दायो नोंथाङा
औ आंबो नै मोनानि जामुंखौ जानानै एसे ओरैनो बायजोआव थाबायग्लांनो फैदों आं नोंथां
अ नों
औ आदसा नोंथां नोंथांनियाव मोनसे सोंथि सोंनो होननानैसो कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा आंनो सम होनो हागोन ना
हायो हायो नोंथां हायो
औ औ औ जेनेबा नोंथां जोङो बिजाबनि बागै नोंथांनियाव आङो एसे सोंनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन
अ दे हागोन दे सोंनो हागोन दे
जेनेबा बिजाबखौ जोंनो मानि थाखाय नांगौ बा बिजाब फरायनाया जोंनो थाखाय मानि थाखाय गोनांथि बेखौ आं फोरमायना होग्रोनोसै नामा नोंथां एसे औ औ जेनेबा नोंथां जों थ' उन्दैनिफ्राय देरनायसिम जोङो बे देरजासिम जों फरायनांगौ नङा होमबा जोंनि फरायनाया जोंनि थाखाय गोनांथि दा बिजाबा जि बिजाबानो जा बा जोंनि स्कुलाव फरायनो मोननाय बा जोङो जि लेखा फरायनो मोनो बे गासैबो लेखाफोरा जोंनि नि थाखाय जोबोर गोनांथि जायखौ जोङो गोनांथि नङा होनना सानब्लाबो बे जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथि जायो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नंगौ नंगौ नोंथां
औ औ दा जेनेबा बिजाबफोरा जोङो बिजाबफोरखौ फरायो फरायनानै जोङो एसे गोसोखौ जोङो गोजोननाय मोनो माबायदि बिदि गोजोननाय मोनो होनबा जों गोबां गियान सोलोंनो मोनो आरोना नोंथां।
औ औ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
जेनेबा जोङो बिजाबजों जेखौ जों मिथिया बेफोरखौ जों मिथिनो मोनो आरो आथिखालाव दानि जुगाव बिजाबखौ मानसिफोरा बांद्राय फरायनायखौ जों नुनो मोनला आरो नङा होमबा नोंथां? दाना जि मोनो गासैबो मबाइलावनो मोनजोबो जानबुंावनो मोनजोबो जोंनि ओ जायफोरो जेरै जोङो गुगोलाव मोनो। जोङो गुगोल क्रमफोराव नागिरना मोनो आजिखालिथ' आरो सादजि पेटिफोर फैबाय। गोबां बिदिनो ए आइ एपसफोर फैबाय जेराव जोङो सार्च खालामबानो मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
दाथ' जोङो गासैबो बिदिनो मबाइलावनो थायो जायबा जानबुं नाथाय बा जानबुंावनो जोङो बिजाबखौ मोनखायो। दा बिदिनो बेनि अनगायैबो गोबां ओ बिदिनो बिजाबफोर दंबावयो जायफोरखौ जों नायनो गोनां दं। ओ जेरै बुहुमनि बागै ओ जोंनि बुहुमनि मेप फोरोब बेफोरखौ जोङो नाया जोंनि थाखाय गोनांथिथार नङा होनोमबा नोंथां? जोङो जोङो जोङो भारत हादराव थायो नङा होमबा नोंथां? जोङो भारत हादरनि मोनसे फिसा रायजो जायोखौ जों आसाम होन्ना मिथियो जों आसामनि सिङावबो थाबोयो जों जेराव टि सि ओनसोलाव थायो बे बेनि अनगायैबो जोंनि भारतनि अनगायैबो गोबां आरो रोखोम रोखोमनि हादोर हादोरसा। दं नङा होमबा नोंथां जायफोरखौ जों मिथिया बेखौ जोङो मायाव नायनानै मिथिगोन जोङो बेखौ मेपावसो नायनानै मिथिगोन ना होमबा नोंथां?
औ औ
औ दा बेफोरखौ जोङो मेगन नायनानै जोङो मा मा हादोर दं? जोंनियाव बेसेबां हादोरफोर दं बेखौ जों नायनासो मिथियो जेरै वानन नाइनटि। जेरै सेजौ गुजिगुथा ओ सेजौ गुजिनै सेजौ गुजिनैथा जोंनियाव हादोरसा दङ। हाद्रोमाफोर दं गिदिर गिदिर ओ बयनिख्रुइ फिसा हादोरमा जायखौ जोङो ओ भेटिकेन सिटि होननानै मिथियो। नङा मोंथां आरो बिदिनो गोबां दंबोयो। लउसफोर दङ जेरै थाइलेनडफोर दङ बेफोरावथ' गोबां फिसा फिसा हादोरसा। हादोरफोर
ओ नंगौ
बेफोरखौ जोङो मानिफ्राय मिथिदों जों बेफोरखौ मेप बा बिजाबफोरनि जससेो मिथिदों नङा होमबा नोंथां।?
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ।
औ औ उन्दैनिफ्रायनो जोङो फरायबोबाय जेनेबा बिगियान। ओ फरायबाय जोङो मेथ्स फरायबाय इंराजि बर' ससियेल साइन्स जायखि जायखिजाया जोङो मा होनो हिस्ट्रि जेखौ जोङो ओ जायखिजाया आबहावा आबहावाफोरनि बागै जोङो बेफोरखौ मानोथ मिथियो जोङो उन्दैनिफ्रायनो जों बेफोरखौ बिजाबजोंनि जोैसो मिथि नोङा होमबा नोंथां? औ नोंथां। नोंथाङाबो आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा? दा बिजाबा जोंनि थाखाय मानि थाखाय गोनां थि बेखौ नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन बा फोरमायलाय नोंथां।
औ हागोन नोंथां हागोन। ओ बिदिब्ला आङो जागायस जागायनोसै नोंथां।
औ औ नोंथां।
ओ जोङो बिजाबखौ मानसिनि गियाननि थाखै बिराद इम्परटेन्ट बिजाबा मोनसे।
औ औ औ नोंथां।
औ जोङो बिखौ जोनोम जानायनिफ्राय थैजासिम फरायनाय जायोआनो। मानोना बिजाबहा बिजाबखौ फरायनाया जोंहा ओ जोबनो थाङा गोदान गोदान गोदान गोद गोदान ओ गियानफोर मोननो हायो। बिनि थाखायनो जोङो बेखौ फरायबाय फरायबाय थानांगौ। बिनि बेखौ फरायनो फराया माथिनो थानो नाङा आरोना मानसिया। सुबुं अनजिफा आरो। ओ जोङो बिजाबखौ गोबां बाहागोफोराव मोननो हायो।
औ।
नों नोंथाङा दि बुंलांबाय बिगियान सानखान्थि ओ जा इन बड' राव इंलिस राव औ आरो न
औ बेफोराव जोङो गोबां रोखोमनि बाहागोफोर मोनसे मोनसे मोनसे मोनसे बाहागोफोर दं आरो। बे खौ फरायोब्ला गुबुन मोनसे बाहागोखौ रोङो। बेबायदिनो जोङो जेरै बिगियान फरायोब्ला ओ मोनसे डक्टरेट माने देहा फाहामग्रा मोमबैसे मानसिखौ माबोरै बेराम जायोब्ला माबोरै मा मुलि जाहोनानै आरो मा मुलि होयोब्ला मा बेरामा खारनो आरो गोदान गोदान बेमारफोरखौ मारै सोखानो हायो बे फोरखौ जोङो मोननो हायो आरोना बिगियान फरायनानै आरो बेराफारसेथि फिथेरो सानखा सानखान्थि। सानखान्थि फरायनानै जोङो गोबां रोखोमनि अंख'फोर बानायनानै गोदान गोदान मिडिसोन मुलिफोर दिहुननो हायो आरो गोदान गोदान न' बां न' बांजों लोगोसे ओ मा होनो? ओ जेनेबा गारि मेखा गारिनि इन्जिनफोर बेफोरखौहाय जोङो दिहुननो हायो आरोना गोदान गोदान। औ औ। आरो जारिमिन फरायनानैनो जोङो गोदोनि जानानै थांनाय गुबुन गुबुन जारिमिनफोरखौ जोङो बिजिरनानै लानो हायो आरोना नोंथां जारिमिनखौ फरायोब्ला। माने जाखांनानै थांनाय जारिमिन राजा रानिफोरनि जारिमिनफोरखौ जोङो ओ जारिमिन फरायोब्ला मोननो हायो आरोना नोंथां। ओ बेबाय दिनो आरो जोङो गावबा गावनि राव बर' राव इंलिस राव बेफोरबायदि बर' राव फरायोब्ला जोङो गाव गावनि ओ मोनसे बाहागोफोर बर' बाहागोफोरखौ मा मा थायो मा मा गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय बेफोरबायदिखौ जोङो दिन्थिम दिन्थि थिनायखौ नुनो मोन आरो ना बर' राव खौ फरायोब्ला बुजिनानै लानो हायो आरो। जोङो बिजाब फरायनाय बिजाब फरायनायनि गेजेरजोंनो जोङो दा दासान्दि बुहुमाव बिराद जौगानो हाबाय आर ना नोंथां। ओ जोङो गोदान गोदान रोखोम रोखोम गोदान गोदान रोखोमनि गारि भहरा फेक्टरि दो दोरोङारि ओ गोदान गोदान गोदान गोदान जाग्रा मुवा फोर आरो गोदान गोदान ओ बेबायदिनो थाग्रा खुलिफोर जायगाफोर बेफोरबायदिखौ जोङो दा बिजाब फरायनायनि गेजेरजों मोन खा मोननो हाबाय आरो ना नोंथां।
औ औ औ औ।
ओं जों बिजाब फनो फराया मोमब्ला दासान्दि एफाग मानो जौगानाय नङामो आरना नों थां बिजाबखौ जोङो ओ औ बिजाब फरायामोनब्ला जोङो दासान्दि बेबायदि जौगानाय नङामा आरोना बिनिखायनो जोङो बिजाबा बिराद गोनांथि आरो
औ औ जेनेबा नोंथां जोङो मा होनो ओ जेनेबा बिजाबनि जैसो जोङो गावखौ सिनायथि मोनदों नङा होमबा नोंथां? जोङो दा जेखिनि फरायबाय जों जिखिनि रोंबाय बेफोरखौ जों बिजाबनि जे एसे रोंदों दा जोङो निफ्रायनो जोंखौ स्कुलाव हेगार हरनाय फरायसालियाव हेगारहरनाय जोंखौ बिमा बिफाया फेदेरनानै जोंखौ फरायहोनानै जिखिनि जोंखौ रोंहोबाय जोंथ' दा गुबुन गुबुन रावबो रोंगौ जेनेबा इंराजिखौ एसे एनला रायज्लायनो रोंगौ बा बेखौ जों फरायखांनो रोंगौ औ बिजाबनि गेजेरसो रोंदों। जारिमिन भारतआ उदांस्रि मोनदोंमोन जिगुजौ ब्रैजि ै मायथाइनि जिबा आगष्टआव नङा होमबा नोंथां बेखौ जोङो बोरै मिथि थिखो जों बेखौ बिजाबनिजों एसे मिथिदों जायबा जोङो जारिमिनजों मिथिबाय। औ औ औ बेफोरखौ जों महात्मा गान्धी जवाहरलाल नेहरु आरो गोबां बिदिनो फै दं बाइटार्सफोर दङ जेरै सुबास चन्द्र बस बेफोरबायदि भागत जों बेफोरबायदिनो बाथ्राखौ खोथाखौ बिसोरबायदिनो हिस्ट्रिखौ जों मानिफ्रायथि बे बिसोरनि जिउ जारिमिनखौ जों बोरै मिथिदों बिजोरनि गेजेरजोंसो मिथिदों नङा हथां औ औ औ। औ आरो जोङो औ औ नोंथां दे बुं नोंथां।
बेफोरखौ जोङो फरायनो गोदो सिगांनिफ्राय स्कुल हाबबोनब्ला जोङो बेफोरखौ फरायनो रोनाय नङामोन। बिनि थाखायनो जोङो स्कुलाव बिमा बिफा थिनहरनायनि गेजेरजों जोङो लेखा फरा रोंनायनि गेजेरजोंनो बिजाब फरायनो रोनायनि गेजेरजों जोङो बिजाबाव मोनबाय। बेफोरखौ जों गोसोआव लानानै जोङो दा जोङो गावनि जिउखौ एसेब्लाबो जौगाहोसिननाय साबसिनै दाखांनो हाबाय आरो ना नोंथां बिजाब बररायनायनि गेजेरजों दे नोंथाङा बिदिब्ला बिनो होबाव दे।
औ नोंथां जेनेबा जोङो गोबां बिदिनो रोंनांगौ खिनिखौ जोङो रोंबाय बा‌आरो बिदिनो बेनिख्रुइबो बांसिन आरो रोंनो लागाफोर दंबो नङा होमबा नोंथां? जोङो दा जेखिनि रोंबाय बेखौ जोङो रोंजोब्बाय होननानै सानना लाबा जाया। मानो होनबा बिजाबा बिजाबनि गियाना जोबनो थाङा। बेखौ जोङो जेरावबो बेयो बिजाबफ्राव दिहुनबायानो थागोन माने गोबां गोबां गियान गोनां जा औ गोदान गोदान ओंखारबाय थायो दाना मबाइलाव दिहुननो जेनेबा मेगाजिन हिसाबै सोरबा सोरबि बिदिनो बिजाबखौथ' दानिया बारा दिहुनला नालाय। बे मबाइलावनो गानसेफोरा पिडि एफ फाइल बा बिदिनो माइ बेबा वेबसाइटफोराव आपलड खालामनानै होयो औ औ बेनि जोहै जोङो मिथियो माने दाना बेफोरखौबो जों एसे एनला नायनांगौ फरायनांगौ मानो होनबा गासैबो सुबुं फोर जानबुंखौ रिल्स बा भिडिअ'फोर नायनो थाखायल' लायो। दा बिदिल' नङा बेनि अनगायैबो गोबां रोंनो लागा दं बे फोरखौ जोङो फरायनानै नायनांगौ नायबिजिरनांगौ आरो नङा होमबा नोंथां औ दानियाथ' डिजिटेल वर्ल्ड नङा होमबा नोंथां बेखौ जोङो बेयाव जोङो एसे बिजाब फरायनाया जोंनि थाखाय एसे अल्ड फेसन जानो हमबाय जे गासैबो मानफफोर अल्ड फेसन होनना सानो जायखौ दानियाथ' जानबुंजोंसो नायो नङा होमबा? गासैनिबो आखाइ आखायावनो थाखायो औ। ओरैनो बेफोरखौ नायनाया मोजां आरो। मानसिफोरनि थाखाय नङा होनबा नोंथां दा गासैबो बि बिदिनो बिजाब फरायनायखौ जोब्बाय होननानै सानना लाब गैया आरो नोंथां दाथ' जोङो बिजाबनि जहैनो जोङो दाना असमिया रावखौबो जों फरायखांनो रोंगौ जाहाथे लिरनायखौ आङो एसे बावगारबाय आगोलाव जोङो बेफोर खौ फरायबोनो मोन्दों दाना फरायनाया जायाखै बेयो आंनि थाखाय जोबोद लाइसिं सिंनि खोथा आरो नोंथां जेनेबा बेफोरखौ रोंना थानाया मोजां मानो होनबा जोङो बर'फोरा जाम्बा जानानै थानानै थानायनि गोनांथि गैया मानो होनबा जोंनि आसामावनो गोबां राव भाषाफोर दं जायखौ जोङो बिजाबनि जोहै फरायनानै जोङो रोंनांगौ ना होमबा नोंथां असमिया रावखौथ' जोंनि जों नुनो मोनो जे असमिया रावखौ गोबां जोंनि बर' मानसिफ्रा रोङा बियो जोंनि थाखाय एसे लाजिथावना आरो दा गुबुन हारसा फोराबो जोंनि बर' रावखौ रोङा बेले नंगौ थेवबो जों बर'फोरा जे एसेबां हायो एसेबां रोंनाया मोजां आरो नङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ नंगौ नोंथां
जोङो बिदिनो मा बुंनो आरो एसामिस रावखौबो जों फरायबाय इंराजिखौबो जों फरायबाय बा जोङो ओ बिदिनो गोबां हिन्दी रावखौबो जों फरायदों। नङा होमबा नोंथां बेफोरखौ जों माबोरैोनखो बेखौ बिजाबजों सोंदों नङा होनबा दा बिजाबा गैयामोनबा जोङो मोनसे समाव दा फोरालासै आरो जोङो जाम्बा जानानै थागौमोन नङा होमबा नोंथां औ औ औ नोंथां जोङो जाम्बा जाना थासिगौमोन आरो दा आदसा नोंथां जोंना समाबो सफैबाय। ना मा होनो नोंथां औ आङो रायज्लायनायजोंनो जोैनो रायलायनायनि जोहैनो जों सम थांनायखौनो गम मोनलाय नोसै आसा खालामो नोंथांजों आं उनखौ आरो रायज्लायबावनो मोनगोन होननानै औ नोंथां दे गोजोनथों होनबाना बिदि